ओ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथां नोंथाङाबो
दङब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा
औ सावरायनो हागोन नोंथां दसे सम आरामनो आं दायो ओरैनो दंखायो नोंथां
औ-औ ओ नोंथांजों होमबा मोनसे। बे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ अ नोंथांङा आयदाखौ। खोन्थाग्रो दा माय दा बिनि सायाव सावरायनो हागोन ना हाया बेनिफ्राय आं फोरमायनाहोनोसै नोंथां
औ आयदाया जाहैबाय।
ओ जेनेबा जोंनि बर' माहारिफोरा गोदो गोदाय माबायदि रायजो जो जायोमोन आरो दा माबायदि थासारियाव सोलायनाय फैखो बेनि सोमोन्दै। सावरायजागोन नामा नोंथां।
अ आइदाया खोब मोजाङानो सावरायजागोन नोंथां बेनि सायाव ओ सावरायोबा जों साबसिन जागोन
औ ओ अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि संसार जाबोदोंमोन आरो थिखालाव माबाददि सोलायनाय फैखो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ जोंनि
फोरमायनानै होदो
ओ जोंनि बर' समाज नङा होमबा बर' हारि
औ
ओ बर' हारिया गोदो गोदायनि समाव जोंहा ओ रायजो जानाय होनोब्ला जोंनिया गोदो गोदायनि समाव ओ गामियारि महरै ओ हाल खदाल आबादजोंनो दिन थांग्रामोन आरो जोंनि सुबुंफोरा नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ थारैनो
थारैनो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनि समाव जोंनि सुबुङा आबाद मावनानै रायजो जाबोनाय ओ दिनैबो आबाद मावनानै जायो नाथाय दिनैनि समाव आबाद मावनाया गोबां खम जाबोबाय बेखौ जों बुंनो नांगोन लोगोसे जेननो गोदो गोदायनि समाव जोंनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै रायजो जाबोनायाव गोबां ज' ज' लोगो जानानै माने सावरि बादालि जालायनानै आबादफोरखौ मावोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय दानि समाव बेबायदि सावरि बादालि जानाया जोबोद खम जालांबाय ओम खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ आरो गोदोनि समाव जोंहा जिखुनु खामानियानो जेरै न' बां लुनाय आ मैगं थाइगं गायनाय बेबायदिनो माखासे आ सोरगिदिं बेरा बायदिसिना होदिंना बेफोरबायदि खामानियाव माने जोंनि सुबुंफोरा अ ज' ज' सावरि बादालि जालायोमोन माइ गायनाय हाल एवनाय बायदियाव ज' ज' जांख्रा जानाय खासिदुवा बायदिसिना बेबायदिनो सावरि बादालि जानाया दङमोन आरो। आरो गोदोनि समाव जोंनि सुबुंफोरा रायजो जानायाव जोंनि थानो थाखाय न' बां लुनाया गोदोनि दानि दिननि बायदि इथानि बा पाक्कानि लहानि बायदिसिना बेफोरबायदि नङामोन आरो नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो।
गोदोनि समाव जोंहा न' उखुम होद्लाबनो थाखाय जोंहा बाहायोमोन ओ बेबायदिनो थुरि नारा आरो खासि हाग्रा बेफोरखौ बाहायोमोन आरो अखा सेरैनि थाखाय बैजों प्लास्टिक जाबसिनना होनाय जायोमोन। बेबायदिमोन आरो नाथाय नाथाय दिनैनि समाव जोंहा थिं फैबाय थिंनि उनाव जोंहा सात दालाय फैबाय आरो गोदोनि समाव जोंहा इन्जुर इन्जुरा जोंनिया औवानिमोन। आरो फाथो सिना सिनायोना नोंथाङा फाथो सिनाखौ?
औ औ सिनायो थारैनो।
औ पाथोसिना फाथोसिनानि एन्जुरमोन। गोदोनि दिनाव नाथाय दानियाव मा फैबाय जोंहा सोलायै सोलायै अ इटानि बा पाक्कानि फैबाय। पाक्कानि जेरै वाल होनाय फैबाय आरो गोदोनि समाव जोंहा ओ गुसु माने गरम जाबोला गिसिब सिबनाय नियम दंमोन गिसिब औवानि औवाजों गिसिब बानायनाय गय दनाखंजों गिसिब बानायनाय बेबायदिमोन आरो। नाथाय दानि दिनाव मा गरम जायोब्ला जोंना मोब्लिब मोब्लिबनि जाय फांखा नङा होमबा फांखा एसि बायदियाव थानाय हुदाखौ जोंनि सुबुंफ्रा लाबोबाय आरो दा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
औ बेबायदिनो माने जोंनि सुबुंफोरा आ रायजो जानाय समाव माने गोबां सोलायनाय फैबाय होननानै जों बुंनो नांगोन। जेरै आ दानि जुगाव आरो सावरि बादालि जानाय गैला फारसेथिं आरो जोंनि सुबुंफ्रा गोदोनि समाव राय रायजो जानो थाखाय गामियाव थायोमोन नाथाय दानि जुग दानि दिनाव गामिनि अनगायै सोहोर नोगोर सोहोरफ्राव थानो हमबाय लोगोसेनो ओ ओ जोंनि सुबुंफ्रा गोदोनि समाव ग्रोम ग्रोम बारि बागान खालामनाय बायदियाव सावरि बादालि जायोमोन नाथाय दानि दिनाव ग्रोम ग्रोम बारि बागान खालामोबाबो हाजिरा खामला मावनानै जानाय जों नुनो मोनसै आरो गोदोनि दिनाव जोंहा आ मिस्थ्रि बायदिसिना खामानिखौ मावनायखौ जों गोबां खम नुयोमोन नाथाय दानि दिनाव गोबां मिस्ट्रि बायदिसिना खामानिफोर मावनो हमबाय। लोगोसेनो आ जोंनि सुबुंफोरा गोदोनि समाव आइजो माहारिया सि दानानै गावनि नांगौ गाननाय आ जोमनायखौ सि दानानैनो गावनो दानानै गाननाय जोमनायखौ दिहुनोमोन इन्दि खुन्दुंनिफ्राय इन्दि एम्फौ इन्दि एम्फौनिफ्राय इन्दि खुन्दुं लुयोमोन। नाथाय दानि दिनाव इन्दि एम्फौ लुनायफोरा गोमालांनो हमबाय ओ बेबायदिनो न'खर न'खर जेरै हिसानसालि दंमोन बैफोरबो गोमालांनो हमबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ औ बेबायदिनोसै आरो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नोंथां?
औ फोरमायनोसै दे आंबो सस औ ससे ओ जोंनि बर' हारि होनना बुङोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्ला एबा जारिमिनखौ जों बेखेवना नायोब्ला जों माखासे बिजाबफोराव मोननो हायो जे बर' हारिखौ मोनसे मंगलियान हारि होननानै मिथियो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौमोन मिथियो।
औ दा बे मंगलियान हारि सुबुंफोरखौनो बिसोर मामोननो गोदो गोदायो जेब्ला आसामाव हाबफैदोंमोन अब ब्ला बिसोरो ओ हुवां ह यां सिकियां दैमा बारबोनानै फैदों होननानै जों मा होनो जारिमिनाव मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ थिग बेबायदिनो दैमा सेर सेर एबा बुरलुं बुथुर सेरफांआव रायजो जाबोग्रा ओ जोंनि बर' हारिफोरा बांसिनानो मानो हादान सिफायनानैसो एबा हाग्रा बंग्रा दानफायनानैसो रायजो जाबोग्रा एबा गामि दानानै संसार जाबोग्रा मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो बे गोदोनि दिनाव ओ जोंनि सुबुंफ्रा ओ
औ
औ औ नोंथाङा फोरमाय
ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो रायजो जाबोग्रा हारि हिसाबै ओ जे बर'फोरा गाव गोदो गोदायनि समाव ओ गामि दानानै बा न'खर संसार दानानै ओ आबाद मावनानै संसार जाबोदों जाबोनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे मैहुर खालामनाय बहाबा बेबायदिनो मा होनो गावजों गाव हेफाजाब हैलानानै आबाद मावनाय दहायबावैसो नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि सावरि बादालि जानानै एबा गावजों गाव हेफाजाब बानायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
नाथाय आथिखालनि मुगायाव एबा सोलोंथाइ बिथिङारि या जौगानाय लोगो लोगो एबाज बिगियानारि माखासे सानदांथिफोरा जौगानाय लोगो लोगो आथिखालाव मानो गोबां बर' सुबुंफोरनि गेजेरावबो एबा जोंनि बर' ओनसोलफोरावबो बांसिनै सोलोंथाइखौसो गोनांथारसिन होननानै सानबाय होननानै जों बुंनां नङा होमबा नों
औ नंगौ थारैनो
मानोना आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो गासैबो एबा माखासे खामानिफोरखौ मावनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
ओ थिग बेबायदिनो गोदो गोदायनि समाव बर' माहारि फोरनि गेजेरावबो मानो सोलोंथाइ लानाया गोबां खममोन लोगोसे गाव गावनि गथ' गथाइफोरखौ मा मोनो गुबुन माहाजनि एबा दोनि सुबुंफोरनियाव दाहोना रुवा थि दोनना जानाय बा बखालि दोननाय लावखार दोननाय बैफोर माखासे थासारि फोरखौ नुनो मोनोमोन। नङा होमबा नोंथां नाथाय नाथाय आथिखालाव जोंनि बर' समाजावबो बा बर' माहारिफोरनि गेजेराव बेफोर थारैनो गोमालांबाय होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नों
औ औ नंगौ
बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिङा जौगाबोनायनि जाउनावनो जोंनि बर' ओनसोलाव रायजो जानाय हुदाफ्राबो माखासे खान्थिफोरखौ एंगारनो हायाखैब्लाबो थांना थानायाव बाहायनाय माखासे आगजुफोर एबा आदबफोरा एसे सो-जौगाबोबाय एबा सोलायबोबाय होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नों थां
औ नंगौ थारैनो नोंथां
औ थिग बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्ला आथिखालनि गेजेराव आथिखालसिम जिबायदि बर'फोरनि थासारि आरो बर'फोरनि माखासे साननाय हनाय बेफोर गोबां बिथिङावनो जौग गाबोबाय होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ थारैनो आरो जौगाबोबायानो थारैनो जों बुङाबाबो नुनो मोन खायो जे दानि दिनाव आइजोफोराबो बेफार फालांगि खालामनाय बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनखायो नङा होमबा नोंथा।
औ नंगौ थारैनो अब्ला नोंथां जोंना थिनानै होखानाय समावबो जोबनानै फैबायमोन। आसा खालाम उनफोराव सम मोनबावबा सावरायबावगोन
औ नंगौ नोंथां थारैनो बिदिब्ला दोनथ'नाय जासि ओं औ
औ दे बिदिब्ला
दे औ